औ
औ औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां
गोजोन सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंनिसिम
औ औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम ओ जासिहरबाय
औ दा जों माने गियानखौ माब्रै मोनो माबे थासारिनिफ्राय बिनि बागै रायज्लायनो सानदों आरो ना मानसि फोरा माने उन्दैनिफायनो मा मानिफ्राय गियानखौ मोनो सोर सोरनिफ्राय बोरै माब्रै थासारियाव बिनि बागै बे रायलायनो लादों आरो ना जेनेबा गियानखौबोथ जों स्कुल कलेजफोरावथ' मोनखायो बि इम्परटेन्टखा इनिफ्राय मोनखायो बिनि बागैबो मा मा बेनिफ्राय मोनो बिनि बागै माने आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो सानदों आरो ना
जोनोम जानायन फाय लानानै
औ जागोन ओ नोंथाङा जि सोंथि खालामदों बा आंनिफ्राय जि आयदानि सायाव बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों आं बे बाथ्रा बे आयदानि सायाव बाथ्रा बुंनो सिगांदों
औ
थानसालि होननानै बुङोब्लाथ जों गुबैयै फरायसालि बा गोजौ सोलोंसालिफोरखौनो मोनथियो बा सिखु स्कुल कलेजफोरखौनो जों मिथियो गाहायै दा नोंथांनि सों बेयो जाहैबाय ओ जों फरायसालिफोरनि अनगायै गुबुन मा मा बिथिङाव जों गियान खौ आरजिनानै लानो हाबावो नङा हबा
औ
औ बे बेलायाव नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो बा लिरहोनानै गियानखौ सोलोंनो सोलोंहोयो थिग बेबादिनो बायजो बिथिंखौ नायनो थाङोब्लाबो ओ जोंनि माखासे फरायसाफोर बा माखासे लाइमोन ओ बा सुबुंफोरा गावनो न'आव थानानैनो माखासे बिजाबफोर बायजोआरि बिजाबफोरखौ फरायनानैबो जों गियानखौ आरजिनानै लानो हायो होननानै आं सानो
औ
औ बेजोंनो लोगोसे जों माखासे खामानि दामानिफोरखौ मावनायनि गेजेरजोंबो जों गियानखौ आरजिनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला आं सानो जे गियान होननानै बुङोब्ला खालिबोल बिजाबनिफ्राय मोननाय गियाना गियान नङा गियाना जाबाय जायखिजाया मोनसे आयदानि सायाव ओ नों ओ बे आयदानि सायाव रोखायै बाथ्रा मोनथिनाय आंनि साननायाव
औ
औ बेनिखायनो जों ओ आं बुंनो सानगोन जे ओ जों सासे मानसिया ओ हमनानै ला ओ मोनसे बोरमानि आबादारि मावबाय बा बोरमा आबादनि सायाव ओ बिथाङा खामानि मावदोंब्ला बियो बै बोरमा आबादखौ माबोरै खालामनांगौ बोरमाफोरनो मा मा आदार होनांगौ बोरमाया लोमजायोब्ला बा बेराम आजाराजायोब्ला बेनो मा मा मुलिफोर मा मा बिजिफोर थुनांगौ बेफोरखौ बिथाङा मोजाङैनो मोनथिगोन बिथाङा बोरमा आबादनि सायाव मोजाङैनो गियान आरजिनो हागोन आरो बेबादिनो बैफोरबादि खामानिनि गेजेरजों ओ बियो गियान आरजिनो हागोन होननानै आं सानो
औ
बेबायदिनो जों। आरो बिदिन्थि लानो हाबावो जों माखासे ओ सुबुंफोरनिनो बिदिन्थि लानो हागोन जेरै ओ माखासे सुबुंफोरा माखासे आफादफोर बा माखासे ओ बिब्दिनो आफाद। फोरबा ओ अरगेनाइसफोराव थानानै दिनै ओ गावनि जि ओ गेदेमा गुन बेफोर गुनखौबो आरजिनानै लानो हायो ओ सोरबा सासे सुबुंखौ माबोरै बबेबा बिथाङा गावनि जि दावबायनाय लामायाव। लामा आन्दायदोंब्ला बेखौ बुजाय सोमजाय बा सोरबा सासे सुबुङा गाज्रि मुवाफोर लादोंब्ला बा गाज्रि लामाथिं आगान सुरदोंबा बैसोरखौ बुजायनायनि गेजेरजोंबो गावबो माबा मोनसे गियान आरजिनानै लानो हायो आं बेखौबो सानोबा जि ओ दैदेनगिरिनि जि मोनसे गुन बेफोरखौ आरजिनानै लानो हायो बेबादिनो गियानखौ जों बायहेरा बिथिंनिफ्रायबो मोननो हायो होननानै आं सानो।
औ बेयो सैथो।
औ ओ आं जि बाहेरा बिथिंनिफ्राय बा बायजो बिथिंनिफ्राय गियान आरजिनाय बिनि बागै आं बे मोननै आयदाखौनो बुंथबाय।
औ। आंनि बायदिब्ला गियानखौ। जोङो बिदि मावनानैथ माने जेराव माने एक्सपिरियेन्स खालामो मावो। जि बिथिङाव मावो बिनिफ्राय जोङो गियानखौ नलेज खौ मोनो। जिखुनु बिफाङाव बिनि अनगायैबो जोङो गियानखौ गावनो माने हारसिंयैनो दुखु आफोद जाबाबो जों गियानखौ गियानखौ मोननाय जायो माने जों माबा मोनसे दुखु जाबासो अ बिदिनि थाखाय बिदि जादों बिदि गियान हारसिंनो हाबो गोसोआव। जेनेबा लोमजाबा साजाबा- जेनेबा आंनि देहानि थाखाय बिदि जानाङा मानाङा बिदि माने हारसिं गियाना हाबफैयो आरो गावनाव बेनि अनगायैबो आरो बिमाफोराबो गियानखौ माने गेदेरजों माबोरै रायलाय नांगौ उन्दैजों माबायदि रायलाय नांगौ माबोरै सनमान लानांगौ बेफोरखौ बिमा बिफाया मेन गियान खौ होनाय जायो आरो ना मानसि नो उन्दैनिफ्रायनो लानानै बिनि उनावसो स्कुल फरायसालि थाङो बिनि उनाव स्कुल फरायसालिनि टिचारफोरा जोंखौ माने सासन खालामो फोरोङो फरायनांगौ बोरै मानांगौ बिनि बा गै आयदा होयो। आरो। बिदिनो गियानखौ माने गासैबो बिथिङाव गासैनिफ्रायबो मोननाय जायो आरो जोङो बेरायनो थांब्लाबो बिदिनो मिथिंगायारि नुथाय नुनानै माने थासारि खौ मोनदांनानै गियान हाबबोयो मानसिनाव।
औ।
बिदिनो माबा मोनसे जाब्रबथाय जानायनि बेलायावबो गियानखौ मोनो आरो। माने आं इदि मावनाङामोन ओरैसो मावनांगौमोन बिदि बिदि गियाना हारसिंनो माने थासारिनिफ्राय फैयो
औ औ
आरो नों माइबाफोर
औ औ थारैनो नंगौ ओ नोंथाङा ओ जायफोर आयदाखौ बा जायफोर बाथ्रानि सायाव गियान आरजिनाय बाथ्रा बुंदों बेफोरबो थारैनो सैथो बेफोरबादि बिथिंनिफ्रायबो जों गियानखौ आरजिनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला ओ गियाना गुबैयै मानसिनि जि सोलोंनो गोसो जानाय ओ जि गोसोनि खोथा बा सोलोंनो लुबैनाय जि ओ सान्थौ बेनिफ्रायसो जों गियानखौ आरजि लानो हायो ओंखायनो गियान बा गियान आरजिनायनि गियानखौ मोननायनि ओ बेलायाव जों नायनो थाङोब्ला बबेबा मोनसे ओ ओ बाहागोआरि ओ फरायसा बा फरायसालिफोरावल जों गियानखौ मोननो हाया बेनि अनगायैबो जों बायजोआरि जिखिनि थासारिजों जों ओ मानसि बा जु सुबुं माहारिया मोगा मोगि जाया मानो बैफोर मोगा मोगि जानाय थासारिफोरनिफ्राय जों गियानखौ आरजिनानै लानो हायो ओ आंबो बेखौनो सानो
औ
औ दा अब्ला नैबे समाव ओ आं ओ नोंथांनिसिम ओ मोनसे ए-ए फिसा बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों
औ
जिहेथु जोङो गियानखौ बेफोरबायदि बायदि बिथिंनिफ्राय मोननो हायो ओ बैफोर बिथिंफोरखौ ओ जों ओ दानि बावैसो ओ एसे सुंदयैब्लाबो सावरायबाय ओ दा बेबादियाव ओ जोंनि माखासे ओ लाइमोनफोरा बा माखासे सुबुंफोरा गियान आरजिनाय बा गियान लानायनिफ्राय माखासे समावनो ओ फेलें जानो गोनां जायो बा थादनो गोनां जायो सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला औ ओ बेबादि सोलोंथाइ लानायाव जोंनि लाइमोनफोरा ओ फेलें जानांनाय बा लामा ससेयावनो आन्दायनांनायनि जि जाहोनफोर बेफोर जाहोनफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
फरायनायखौ माने फोजोबनो हायि सुबुंफोरनि बागै सोंदोंना नोंथाङा माने थांखिखौ सुफुंनाय
औ औ माने माखासे सुबुंफोरा हमनानै दा ओ सोलोंथाइनि बेलायावब्ला ओ फरायफुबाय थानाय समावनो ओ फरायसालि नागारनो गोनां जायो बा नागारो आरो माखासेया गोबां सोलोंथाइ लानायनि उनावबो ओ गोबां ओ गियान आरजिनायनि उनावबो दिनै ओ आलादिङायै न सिङावनो जिरायनानै बेखार जानानै थानांदों बेफोरनि बागै फंनैसो मोनथिनो लुबैदों
औ
ओंखायनो नोंथाङा बे आयदानि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन
औ फरायनाय माने थांखिखौ जाफुंनो हायि मेन रिजनानो जाबाय फैसा थाखानि सायावबो सोनारो खायसे खायसेनि नखराव माने गोरिब जायो बेफोरो माने फरायहोजोबनो हाया बिमा बिफाया गोसो थासेयावबो आरो बेराफारसेथिं खायसे खायसे नखराव माने जौ जुवाजों गफबना थायो नखरा मोजां नङि बेफोरनि फिसाफोरखौ माने बिसोरबो माने बिमा बिफानिफ्रायसो सोलोङोना गियानखौ गियान मोनस्ला हायियावबो फरायजोबनो हायि जायो माने गोसोआ सोलायनानै माने स्कुलाव थाङि गोसो जायि फरायनो नआवनो थानाय गाज्रि गाज्रि बेसाद जानाय बेफोरो साग्लोबनाय फैयो ननि फारसेबो माने मोजां सांग्रांथि थानांगोन आरो गामिफोरनिफ्रायबो जायो खायसे खायसे गामियाव जुमाय सेरेब बिदिनो फानो बिदिनो लोंथिं जाथिं थायो माने स्कुलफोरावनो बिमाफोरानो थिनहरा बा गामिनि गेदेर गोलावफोराबो थां होनना बुजायनो रोङिनि बेलायाव बो जायो बेफोरो।
औ।
आरो गावनि सायावबो सोनारो खायसे मानसिफोरा आरो सोलोंनो गोसो गैयि थायो। बिदियाव माने बिसोर गावनोस सोरनि थांखिखौ माने मानसिफोरबो खोन्थानो हायि बा गावबो गोसो गैयि जों माने आन्दायना थानो गोय गोनां जायो आरो। बिदिनो गियान मोनिनि सायाव सोनारनानै बिसोरो माने नआवनो गाज्रियै गफबना थानाय जायो गेम गेलेनाय बा सिगारेट बिरि इदि सोबथिंनाय नफोरावनो थालाबायनाय इदि बे काराव थायो आरो मानसिफोरा।
औ औ। थारैनो नंगौ ओ बियो सैथो ओ जों माखासे समाव जि बेखारनि जेंना बा सोलोंथाइनि बेलायाव ओ फेलें जानांनाय बिथिंखौ नायनो थाङोब्ला जि आथिखालनि थासारि ओ माखासे सांग्रां थि ओ बाथ्राफोरमोन बा माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथियै ओ न'खरनि सोद्रोमा बा राङारि मददथि मोनै बेफोरनि थाखायबो माखासे समाव फेलें जानांनो गोनां जायो आरो माखासे समाव गाज्रि लोगोफोरनि जि फाव फान्दायनाय बा गाज जि लोगोफोरनि जे फाखनाव गोग्लैनानैबो फेलें जानो गोनां जायो होननानै आंबो सानो।
औ।
औ। ओ बिब्दिब्ला ओ ओ जोंनि जि दिनैनि ओ नोंथांनि जि ओ सावरायनां आयदा महरै लानाय ओ गियाननि बागै बे आयदाखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'जागोन नामा नोंथां?
औ नोंथांनिफ्राय गोबां गियाननि बागै मिथिना मोननाय जादों बेफोर गियानखौ गोलावै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। जोंनि बे सुंद' रायलायनायखौ बे खिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।
औ गोजोनथों औ।